हेल'
औ नोंथां।
औ हेल' नोंथां। गिबियावनो औ खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि समनि थाखाय नोंथांसिम मोनसे बरायनाय थाहरबाय
उथ
आं दा नोंथांनिसिम मोनसे बाथ्रा फोरमायजानो लुबैदों नोंथांनिसिम
औ औ
सेउथु जोंनि दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद
औ औ
बेनि बागै नोंथाङा एसे माबाफोर फोरमायना हरनो हागोन ना आंनिसिम
औ औ हागोन हागोन बिदिब्ला जोंनि दिनैनि रायज्लायनायनि आयदाया जों जाबाय आबाद नङा होमबा? दैज्लां बोथोरनि आबाद अ बे दैज्लां बोथोरनि आबादनि आयदाखौ खौ लानानै जेन'बा नोंथाङा आंजों सावरायनो थाखाय आंखौ कल खालामबाय
औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला आङो दैज्लां बोथोरनि जि आबाद बेनि बागै जि मिथिगौ एसे नों नो फोरमायो
औ नंगौ नोंथां।
ओ आंबो जिहेथु गामि ओनसोलावनो उन्दैनिफ्राय देरबोनाय आरो दासिम जों गामि ओनसोलावनो दङ बे हिसाबै गामि जोंनि गामि ओनसोलाव जिखिनि दैज्लां बोथोरनि आबाद बेनि बागै आं नोंथांनो फोरमायगोन
औ जागोन दे नोंथां
ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोबा जोङो गाहायै माइ आफादखौ होननानै बुंनो हायो
औ नोंगौ नोंथां
गामि ओनसोलाव गुजिबा जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबादखौ मावनानै जायोबा आबाद मावनानै जायो
औ नंगौ
दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्ला बैसागो दाननि आ जोबथि जोबथि खालारफोरनिफ्रायनो जोंहा दैज्लां बोथोरनि मोनसे बारहावाया एबा बा बोथोरा फैयो होननानै जों बुंनांगोन
औ
जेनेबा दैज्लां बोथोराव बार अखा बायदिसिना दसेनो सान्दुं दसेनो अखा दसेनो बार बायदिसिना ना बायदिसिना माने थासारिजों मोनसे ओ बुंफबनाय बेखौनो जोङो दैज्लां बोथोर होननानै बुङो
औ नंगौ नोंथां
जाय समाव जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो ओ बे दैज्लां बोथोरनि जि गाहाय आबाद बे माइ आबादखौ मावबोदों
औ नोंगौ नोंथां
बबो बा आथिखालनि समावबो जोङो बे माइ आबादखौनो मावबोगासिनो दङ जेरैहाय दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला जोंहा गाहायै माइया आबाद थाबाय बेनि अनगायैबो जोंहा पथल दंङ जिंखा भेन्दि केरेला मैथा बेबायदिनो खांख्रिखला बेबायदिनो गोबां आरो जोंहा दैज्लां बोथोरनि आबादफोर दंबावो
औ नोंगौ नोंथां
दिनै जोङो दैज्लां बोथोरजो नि जि माइ आबाद बे माइ आबादखौ मानो जों गाहाय आबाद होनना बुङोबोला जोङो जेनेबा जिउआव ओंखामखौ जानानै थांनानै थायो
औ नगौ नोथां
ओंखाम होनना बुङोब्ला जों बेनो जों माइ आबादखौ खालामबाय माइखौ हाबाय नाबाय बेनिफ्राय जोङो माइरं खालामबाय माइरंखौ संनानै जोङो ओंखाम बानायबाय ओंखामखौ जोङो जाबाय दा जोङो बोसोराव गासै जिनै मास थायो बे जिनै मासाव जोङो ओंखामखौनो जोङो माने ओंखामखौ जों जाखानांगोन बा बै जिनै मासनि थाखाय जोङो दैज्लां बोथोराव जि माइ आबाद मावो बे माइ आबादखौ जोङो जिनै मासखो थांखि हरनानै बे आबादखौ खालामो जोङोथ' दैज्लां बोथोरावल'सो माइ आबादखौ मावो नालाय जाहाथे जों दैज्लां बोथोरावनो माइ आबादखौ मावनानै ज' खालामना दोननानै बै माइ आबादखौ जाहाथे जोङो जिनै माससिम जाबाय थानो हायो बे थांखियै जों माइ आबादखौ मावनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
नाथाय आथिखालनि बेलायाव गोदान गोदान आदब खायजाजों आदब खायदाजों जोङो मेसें बोथोरावबो दिनैनि दिनाव माइ आबाद खौ जोङो मावनाय नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
गोदो गोदाय जोंनि आबै आजै आजौमोननि समाव मेसें बोथोराव माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालनि गोदान गोदान आदब खायदाजों आथिखालनि आबादारिफोरा मेसें बोथोरावबो माइ आबादखौ गायो दा माइ आबाद होनना बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोन जों माइ आबादखौ जों माबोरै मावगोन नङा होमबा नोंथां माबोरै मावगोन माइ आबादा जायो हाब्रु हायाव माइ आबादनो हाजासे दै नांगौ आरो माइ आबादनि हाया हाब्रु जानांगौ
औ नंगौ नोथां
दा बैसागो दाननि गेजेर ससेनिफ्रायनो जों माइ आबादनि थाखाय जोंहा जों खोथियाखौ फोना दोननाय जायो
औ नंगौ नोंथां
खोथिया जेब्लानोाखि नैजिबा सान बा थामजि सान जायो अब्ला जोंहा खोथिया फुनो जायो आरो बै खोथियाखौनो फुनानै जोङो जोंहा माइ माइ आबादनि थाखाय एवनानै दोनखानाय एबा हाब्रु खालामखानानै दोनखानाय बे आबादथिलियाव जोङो माइखौ गायो आरो गायोबोला बे माइ आबादा लासैनो जोंहा खायसे खायसे गोबां रोखोमनि माइ दङ जायफोर माइ आबादा जोंहा गुजि सानाव जायो खायसे माइ आबादा जोंना जौसे सानाव जायो खायसे खायसे माइ आबादा जोंहा सेजौ नैजि सानालासिम नांगौ
औ नंगौ नोंथां
दा बेबाय दा बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावो आरो आरो माइ आबादाव जोङो दानि जुगाव रासायनारि हासार होआबा हयथ जोङो माइ आबादखौ गोबां जानाय मोनलि नं मोनलिया आगोलनि दिनाव जोङो मोसौ बोरमा जिब जुनारनि खिफोरजों जोङो न'आवनो हासार बानायनानै माइ आबाद मावोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव बे जोंनि न'खराव गोबांखिनि मोसौ बोरमाबो गैलिया दानि गोदान जुगाव जों मोसौजों गोबां एवलिया बेखायनो जोंनि न'खराव आथि खालाव जिब-जुनारा खम जानायनि जाहोनाव जोङो जिब-जुनारनि खिजों आबादखौ मावनो हालिया एबा जिब जुनारनि खिजों जोङो हासारखौ गोबां खालामनो हालिया।
औ नंगौ नोंथां
दा बेखायनो जोङो आथिखालनि ओ जि रासायनारि हासार बे रासायनारि हासारफोरखौ होनानै माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनसै आरो।
औ
आरो आं बेखौबो बुंनि आथिखालनि आबाद आरो गोदो गोदाय आजै आजौमोननि आबाद बियो नुनायाव जोबोदखिनि दिडिफारेन्स नुबाय जों दिनैनि सानाव
औ नंगौ नोंथां
गोदो आबै आबौनि दिनाव जोङो खोनायोमोन माइमा माइ, खरमा माइ, माइसा फाख्रि, जासुवा, बेबायदि माइफोरखौ जों खोनायोमोन। नाथाय आथिखालनि आबादारि फोरा बैफोर माइखौ ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनलिया आरो बै माइफोरखौ जानायाव लोंनायाव एसेबां सुखुनाय मोनलिया खार'नाव जोङो गोदान गोदान दानि ओ माने माइफोरखौ गायनो हमसै आरो जेरैहाय आथिखालाव गोबांखिनि माइ ओंखारदों जेनेबा ओ मा होनना बुङो बेखौ लाल गंगा दङ, रन्जित बाहादुर दङ, हत्तुर पसत्तुर दङ, बंग बन्दु दङ बेबायदिनो बुंस'हायै गोबां गोदान गोदान माइ ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बैफोर गोदान-गोदान माइ अंखारनायखौ जों आथिखालनि आबादारिफोरखौ मावनाय नुयो नङा होनबा नोंथां? ओ दा बे समाव नोंथांनियावबो फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदों ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि जेनेबा माइनि आबाद मावग्रा आबादारिफोर दङ नामा आरो दङब्ला बिथांमोना दैज्लां बोथोराव माइजों लोगोसे आरो मा मा आबाद मावबावो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां आ नोंथांनि बायदि बिदिनो आंबो गामि ओनसोलावनो उन्दैयावनो जोनोम जानाय बेयावनो देरबोनाय, दा जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो माइ गायनाय जायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव आं दैज्लां बोथोराव माइनि अनगा बेबायदि गुबुन आबाद मावथ'नाय बांद्राय नुवाखै।
नंगौ
हमना लायोबा ओ जेनेबा माइ गायनायखौ आङो खोन्दो हिसाबै हमसै जि जेनेबा जि खोन्दो माइ आबाद मावदोंबा जि खोन्दोनि मादाव नै खोन्दो बेखिनिखौ आं गुबुन आबाद मावनाय नुदों दा जोंनि ओनसोलखिनियाव औ नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो जिब- जुनारनि खिजों बायदि हासारजों मावनाय बारा नुनो मोनलिया। जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो रासायना हासार बायदि बांसिन बायनाय नुनो मोनदों आरो बेबायदि रासायना रि हासार बाहायनायनि जाउनाव जोंनि हाफोराबो गोबां खहा जादों
जादों जानो हागौ
जेरै हायाव थानाय हासार होनाय जेरै खानस्रि गुुनजेत बायदि फिसा- फिनलााय एम्फौफोरा थैनो हमदों।
नंगौ थारैनो।
जाय जों हाया नांगौ बादि हासार मोनैनि जाउनाव हाफोरा गोरा जादों।
उ।
नांगौ बादि,, दै मोनसेयावबो हाफोरा माने गुरै जायाखै हाब्रु जानो गोब्राब?
गोबाब हैयाखै,,
औ रुयाखै नोंथां।
औ औ नंगौ।
बिदिनो जायो। बिनि जाहोनावनो खायफा जायगायाव गोबां रासायनारि,, हासार बाहायबाबो मानो,, बा माइआ बारा मोजां जानो नागिरा,,
नंगौ नंगौ थारैनो, नंगौ नंगौ थारैनो आरो,, बुंनो हायो बेखिनि समाव बेखौबो मख'नांगोन जोङो जि,, रासायनारि हासार होनानै जे,,
हेल' नोंथां,, हेल'। नोंथाङा खोनादोंना? आंनि बुंनायखौ।